औ नोंथां। हेलौ
औ।
खोनादोंना?
खोनागासिनो दं नों
खोनादोंना आदसा आदसा आदसा आं नोंनाव फन हरनायनि खार'ना ओ नोंथांजों दिनै आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन बे आयदायानो जाहैबाय आबाद मावनायाव बाहायनाय आइजें-आइलाफोर नोंथांजों सावरायनो हागोन ना नोंथां?
सावरायनो हागोन नोंथां।
आदसा दे बिदिब्ला जों जागायनोसै सावरायनायखौ ओ दिनैनि दिनाव जोङो खोब नोजोर होयोबा नुनो मोनो आबाद मावनायाव जों गोबां आइजें-आयलाफोरखौ बाहायनो दा बेनि गेजेराव दा गोनोखोआरि बि, ससथिंजों दिहुनजानाय माखासे आइजें आयलाफोरखौबो जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ जोंहा बेनि सायावथ' फोरमायनांगौ गोबां दं माने बर'फोराथ' गोबां आबादफोर मावो। बे आबादनि गेजेराव जों माइ गायनायनि एबा माइ गायनायाव बाहायनाय आइजें-आयलाफोरनि सोमोन्दैनो जों सावरायनो हागोन नोंथां। जेरै जोंहा माइ गायनायाव दंफांनि आगजु हिसाबै नांगाल
औ।
बेजों लोगोसेयैनो जुंगाल आरो औवाजों बाहायबावो जे जोंहा मै दांगुर बायदि बायदि नोंथां।
औ औ।
दा नोंथाङा बो मा मा बाहायो बेखौ आंनोबो खिन्थानो हागोन माने आंबो मोनथिजोबा नोंथां।
अ आतसा नोंगौ नोंथां ओ नोंगौ ओ बर'फोरा ओ नांगोल जुंगालबाखौ बाहायनायजों लोगोसे ओ गुबुन गुबुन आइजें आयलाफोरखौ आबाद मावनायाव बाहायो जेरै हासिनि ओ बेदा, मै बेफोरखौ बाहायदेरो ओ बेनि अनगायैबो आबादफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय ओ बेरा दुमनाय बेरा दुमनो थाखाय औवाफोरखौ बाहायो ओ सिखा हाग्रा-बंग्रा एवनो थाखाय सिखा बाहायो माइ फोथाराव बा दुब्लि बारियावहाय माइ गायनो थाखाय ओ आलि खोनो खदाल बाहायो बेफोरखौ बाहायनाय जायो एवनो महरै नोंथाङा दहाय जेरै बुंदों नांगोलखौ बाहायो आरो मोसौखौ जुरिनो थाखाय जुंगालखौ बाहायो आरो जुंगालावहाय नांगोलजों जुंगालजों जुरिनो थाखाय माखासे दिरुं फोर बाहायनाय जायो दा दा बेफोर जाहैबाय बर'फोरनि नोंगौ नोंथां दा आं मोनसे बो ओ बिथिंखौ नोजोर होबावदों जे आथिखालाव मानसिफोरा आबाद मावनायाव माखासे आइजें आयलाफोरखौबो बाहायनाय नुनो मोनदों बे आइजेंफोरानो जाहैबाय गोनोखोआरि आदबै दिहुनजानाय आइजें आयलाफोर दा नोंथाङा बैफोर आइजें आयलाफोरखौ मानि थाखाय बाहायदों मानसि फोरा बा आबादारिफोरा बेखौ एसे बेखेवनानै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
बेथ' नोंगौ नोंथां थारैनो सैथो बाथ्रा मानि ओरैबादि जुग फैबाय नोंथां समानो गोनोखोआरि आइजें आइलाजों आबादखौ मावनो थिनबाय मानि जों मानसिया समजों लोगोसे से गोख्रै खारफानो गोसो जाबाय जेरैहाय जोङो मोसौजों जुरिनानै नांगोलजों आबाद मावोब्ला गोबाव सानहालागै लायो दा बे गोबाव सानहालागै लानायखौ थाबैनो जोङो आबादखौ मावनो हानाय बादियै जेरैहाय एवनाय समाव ट्रेक्टर बाहायो जेराव ट्रेक्टर बाहायोब्ला मोसौजों एवनायाव गोबां समहालागै लायोब्ला ट्रेक्टरजों बा मिनिट जि मिनिटावनो फोजोबस्रांनो हानायनिबो गोहो जानानै फैबाय
थारैनो थारैनो
औ
औ
बेजों लोगोसेनो जोङो आमावनाय आबादखौ थाबैनो साक्सेस खालामनो हायो बेजों लोगोस दिनो आरोबाव जोङो बाहायबावो औ थारैनो जोङो बे आबाद मावनायाव बाहायबावो बेबादिनो पावार ट्रेलार बेफोरबादि आरोबाव जों नाहरबावो बा नुहुरबावो नोंथां जे जोंहा दानि जुगाव माइ आबाद मावोब्ला माइखौ हानो थाखाय मेचिन आरो मारा होनो थाखाय मेचिन बायदिखौ बाहायजोबसै नोंथां
थारैनो सैथो
दा बियो जोंनि थाखाय मुलाम्फा ना खहा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानगोन आं बिनि सायाव एसे मोनथिनो लुगैदों नोंथांनिफ्राय
थारैनो सैथो नोंथाङा थिगखौनो बुंदों आथिखालाव गोनोखोआरि ओ आदबजों दिहुनजानाय गोबां मुवा बेसाद बा आइजें आयलाफोरखौ आबादारिफोरा गावसोरनि आबाद मावनायाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथाङा थारैनो सैथोखौनो बुंदों औ जों बेखौ बुंनांगोन माने जोङो मोनसे खोथाखौ जोङो नोजोर होयोबा बेनोदि जोङो दो दोरोङारि आदब आरो गोनोखोआारि आदब बे मोननैखौ जों रुजुना नायनानै नुनो मोनो जे नोंथाङा दहाय होननाय बायदिनो जे दोरोङारि आदबफोर बा सिगांनिफ्राय मावबोबाय थानाय जायफोर आदब बेफोरजों मावोब्ला जोङो गोबां समाव जे आबादखौ मावनो हायो गोबां समनि गेजेराव सो दा बे गोबाव समनि गेजेरावसो मावनो हानाय आबादखौ जोङो माखासे गोनोखारि आइजें आयलाफोरखौ बाहायोब्ला खम समनि गेजेरावनो जोङो गोबां मावनो हानाय बा गोबां आबाद दिहुननो हानायखौ जोङो ओ मोननो हायो आरो दा बिनिखायनो आथिखाल औ औ दा बेनिखायनो आथिखालनि आबादारिफ्रा दा गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय माखासे से आइजें आइलाफोरखौ बाहायनो हमदों जेरै नोंथाङा दहाय होननाय बायदि नांगोलजों एवनायाव जेसेबां सम लायो बेखौ ओ बाओ बा मिनिट जि मिनिट बेफोरनि गेजेरावनो एवनो हानायनि सम थायो नोंथाङा दहाय होनदों बे थारैनो सैथो नोंगौ जायखौ सानसे ओ एवब्लाबो एवजोबख'नो हाया बेखौ माखासे खम समनि गेजेरावनो ट्रेक्टरफोरनि गेजेरजों बा गोनोखोरि आदबजों दिहुनजानाय माखासे मेचिनफोरनि गेजेरजों एवनो हायो थिग बेबायदिनो माइ हानायनि बेलायावबो माइखौ मानसिया खासिजों जेरै हायै हायै हानानै सानसेयाव जेसेबां हानो हायो बेनिखुइ बांसिनै मेसिननि गेजेरजों हानो हायो एबा सानसेयावनो फोजोबनायनिबो मोनसे ओ बेहा गोहो दङ मेसिना थिग बेबायदिनो खालि हानायावल' औ औ नोंथां थिग बेबायदिनो हानायावल' नङा गोनोखोआर आदबजों दिहुनजानाय मान माखासे मेसिनफोरनि गेजेरजों जोङो मा मारा होनाय बे खामानियावबो जोङो बाहायनो हा हानायखौ जों नुनो मोनसै जेरै जोङो मोसौजों मारा होनायाव बिगाब्रै बिगाबानि माइखौ जोङो सानसेयावनो होजोबनो हाया बा जि बिगा जिबा बिघा नैजि बिगानि माइखौ जोङो सानसेयावनो होजोबनो हाया नाथाय गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय माखासे मेसिनफोरनि गेजेरजों सानसेयावनो जोङो बै जि जिबा नैजि बिघानि माइफोरखौ सानसेयावनो होजोबनो हानायनि मोनसे गोहो दङ दा बेनिखायनो आं सानदों नोंथां बे गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय मेचिनफोरखौ बा आइजें आयलाफोरखौ खौ बाहायोब्ला बे आबाद मावनाय बिथिङाव खोब जौगाखांनाय आरो गोबां बिबांनि जोङो खम समनि गेजेरावनो गोबां आबादफोरखौ मावनो हागोन होननानै आं सानदों नोंथां नोंथाङा बो बेखौनो सानदों खोमा ने नोंथां?
सानदों नोंथां आङो नोंनि बुंनायजों आङ रोखा जानो हादोंदि माने जोंहा गोनोखोआरि जे आइजें आइलानि गेजेरजों आबाद मावोब्ला माने गोबां मुलाम्फा दं ।
थारैनो
सम थारैनो जों समखौ गोबां बासायनो हायोना नोंथां
नंगौ नंगौ थारैनो नोंथां दा जों बेफोर बिथिंखौ नायनानै मोनसे थिरांथायाव फैनो हायो जे आबादारि बिथांमोनहा गोनोखोआरि आइजेंफोरखौ बाहायोब्ला खोब मोजां आरो गोबां माने जौगाखांनाय फैगोन नङा होनबा नोंथां
नोंगौ नोंथां थारैनो सैथो आं बेजों औ
औ औ दे बुं दे नोंथां
आं बेखौनो दाजाबफानानै बुंनो सानो दिे नोंथां जोंहा बेबादि गोनोखोआरि आइजें आयलाखौ बाहायबाय थायोब्ला दोरोङारि जे जोंनि आदब आबाद मावनायाव बाहायनाय बियो माब्लाफोर खहा जागोन नामा बेनि सायाव नोंथाङा मा बानबुंथि होगोन ।
बेवहाय ओ बे खोथाखौ एसे उनाव सावरायनोसै नामा नोंथां दिनै जाथ'सिगोन खोमा ।
ए जागोन जागोन नोंथां
दे नोंथां दे उननि समाव नै दे जों बेफोरखौ औ दे जागोन दे नोंथां